औ थां औ औ मा खालामगासिनो दङ नोंथाङा दा?
अ आं ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां नोंथाङालाय मा खामगासिनो दं?
औ आंबो दं दो ओरैनो जिरायनानै अब्ला आङो नोंथांनिसिम कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ आङो गाइखेर दाखाखौहाय माबोरैहाय बानायनाय जायो आरो गाइखेर दाहाया दा गाइखेर दाखाया जोंनि देहायाव जोंनि देहानि थाखाय ओ माबोरै मुलाम्फा बा खहा बा मुलाम्फ फा बेनि सोमोन्दै आं नों थांजों एसे सावरायनो होननानैसो आं नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा फ्रि दङना गैया?
अ आं फ्रि दङ दे नोंथाङा सावरायजागोन
औ औ दे अब्ला नोंथाङा गाइखेर द गाइखेर दाखाखौ जाफेरबाय दा?
औ जानायाथ' जादों नोंथां
औ अब्ला बानायनोबो रोंगौ जानांगौ नङा होमब्ला नोंथां
बानायनायाथ' ओरैनो जेनेबा जाब्बा जुब्बा बानायो जास स्पेसियेल टाइपनिबो बानाया आरो नोंथां थां गेजेर गेजेर बानायो ओरैनो न'आव जानो औ
औ औ दे हब्लालाय जाखिनिखौ नोंथाङा मोनथिगौ बेखौनो एसे फोरमायनानै होदो
औ गायखेर दाखाखौ माबोरै बा ओ
औ बयहाबो गुबुन गुबुन आदब दङ नङा होमब्ला नोंथां बायदि बायदि टाइपनि गाइखेर दा खा जोङो नुनो मोनदों एबा दखान फोरावबोथ' जोङो नुनो मोनो बेनियाबो एसे आलादा जायो बै बेलेग गुबुन द खानिनि आरो जोंहा न'आवहाय लकेल बानायनाया दखानफोरनिख्रुइ एसे आलादासिन जायो नङा होनब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ औ दे अब्ला नोंथांनिया आया आदबखौ एसे फोरमायनानै होदो
गाइखेर दाखाखौ आङो बोरै बानायो होनोब्लाथाय फार्स्टावनो हानि माबा लायो मा होनो बेखौ दैहु दैहु बायदि फिसा अ दो अ दैहु हु लायो आरो ना नोंथां जाहाथे गाइखेराव जि एसे दै थानाय बियो सोबखाङो
औ औ
औ मानो होनब्लाथाय जेनबा गाइखेराव दै थादेरबाथाय गाइखेरा हाब बानायबा गाइखेरा गथा जाया आरोना नोंथां
औ औ औ
जेनेबा दाखाया मोजाङै दाखा खाया
औ औ
मै दै एसेबो थादेरनो मोननाङा आरो ना जेब्ला पियर जानांगौ गाइखेरा गथा जानांगौ कम्पानिया मोजांसिन जायो आरोोना नोंथां आंनि मिथिनायाव
औ औ
आरो जेनेबा हानि दोआव दैहुआव बानायबाथाय
औ
मोजां जबो ओरैनोओरै आरो स्टिलनि स्टिलनि जिनिसफोराव बानायबाथाय जेनेबा से दै दै टाइपनि बिदि ओंखारो आरो ना नोंथां दै दैखौ दैखौ सोबखांना लानो मोना नालाय
औ बांद्राय मोजां जानो नागिरा आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां
औ आरो बेखौहाय माबोरै खैदिनसो जोङो बेखौ लाखिनानै दोनजायो आरो गाइखेरखौहाय जोङो ओरैनो गोथाङै सेरखांनानै गिदोननांगौ ना एसे फुदुंनानै दोननांगौ नोंथां
गोथाङैबो दोनजायो ओमफ्राय आरो फुदुंनानैबो दोनजायो आरोना नोंथां
औ औ जायखिजाया जोङो मोननैबो औ नोंथाङा अब्ला गोथाङैनो दोनो ना फुदुंनानै दोनो नोंथां
औ आङो ओरैनो गोथाङैनो दोननाय जायो आरो ना नोंनो दंनानै
औ औ औ आरो बिदिनो खैदिनसो लाखिनानै जाजायो
खैदिनसो लाखिनानै जाजायो होनबाथ' ओरैनो साननै सानथामावनो मोजांसे जाजायो आरो गोबाव गोबावद्राय दोनबाथाय आरो गोखै जायो आरो न आ
औ औ
जाब जानाय टाइमा माने सानथाम बिदिखौनो आङो बेस्ट मोनो आरो
औ
सानथाम दोननानै जानायखौ
औ गथा मोजां जायोना नोंथां
ओं जायो नोंथां
औ
बांद्राय जेनेबा गोबाव दोनबाथाय माने गोखै बिदि बांद्राय गोखै मोनजायो
औ औ अब्ला बेनि उनावहाय नोंथाङा ओरैनो मानि ओरैनोथ' जोंहा मोसौनिल' नङा जोङो मैसो जनिबो गाइखेर दाखाखौ बानायनाय नुनो मोन ना होन नोंथां नोंथाङा मानिखौ स साबसिन मोनो मोसौनिखौ मोजांसिन मोनो ना ना मैसोनिखौ मोजांसिन मोनो
आंथ' मैसोनि बानायफेराखै आरो मोनजाफेराखैबो आं ओरैनो मोसौनि मोसौनिखौ आबाद आर ना नोंथां बानाय औ औ दखान फोराव मैसोनि बानाय नाामा बे आोंबो मिथिया जिखुनु दखाननिबो जफैबाय खिन्थु हमना मोना आरो ना भाराखौ बैसोनि ना मोसौनि बेखौ माने हमना मोनाखै आङो
औ
नोंथाङा नोंथांनि जेनबा बागै फोरमायदोस नोंथाङां म बोरै मा बानायो मा मानिखौ बानायदों मसोरनि नाय द मानाय बिनि बाख फोरमायदों
औ आंथ' बिदि आं दिनैसो नोंथांनिफ्राय मिथिफेरबाय हानि दोआव बानायबाथाय बिदिदि बिदि मोजाङैहाय लाथा खायो होननानै बानायगोन आं बानायगोन आंबो दिनैसो आं नोंथांनिफ्राय बे आ दबखौ मोनबाय नालाय मिथिफेराखैमोन आङो गिबियाव आंबो बानायदोंमोन नाथाय आंना मोजां जायासै आरोना नोंथां आ साजानायनि जसे ओ माबायावनो फैैआ सोय माने बानायनो रोङासै आरो मानो होनोब्ला आं सानसेखालि गाइखेर मेखि बानायबाय बेवहाय आङो अ नोंथांनियावहाय आं मोनसे खोथा सोंनोबो सानदोंमोन आङो फोरमायनायनि सोमोन्दै आङो सोंनो सानबाय बे गाइखेर मिखिखौहाय गाइखेर दाखाखौहाय जोङो खोबनानै दोननांगौ ना ना माबोरैहाय इसेबो बार हाबनो हाया नामा बेयावहाय
इसेबो हाबनो मोननामा होन एसे एनै हाबो नामा बेखौ मिथायया जिखुनु होबना दोननांगौ आरो ना नोंथां खोबना दोनबाथाय मोजां
औ खोबनानै माने सायाव माबाफोर होसिननानै दोननांगौ नामा
बिदिथ' जेबो होसिनलाया ओरैनो होबनानै दोनबानो जायो ओहो औ औ जायखिजाया नो जेनेबा एम्फौ एनला हाबनो हायि बेफोरबायदि खोबना दोनबानो जायो आरो
औ अब्ला आंबो बानायदोंमोन आरोना नों थाङो नाथाय बेफोरबायदि एसे जायासै आंना ना दाखा खादों ना मा जादों मा फ्रो आंना माबा गोखाल' जानानै थानायसै जानो हायाखिसै आरो बेखौ मानो होनोब्ला आङो रोंखायामोन नालाय
गोबाव जादोंमोन नामाथाय नोंथां
दोननायाथ' बिदि साननै जादोंमोन नाथाय माबोरै बिदि जाखो आङो औ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां औ औ खोनागासिनो दङ आङो हेलौ हेल' हेल' हेल' औ नोंथाङा खोनागासिनो दङ
औ नोंथां दासो खोनाबाय
औ औ ना ना थाय माबा जानाय आं मिथिया बारसो हाबनाय नामा आंथ' मोजाङैहाय बिदिनो
औ
आं टिफिनावसो बानायदोंमोन आरो ना नोंथां टि फिनावसो सोनानै दोनदोंमोन नाथाय बेयावनो माबोरैहाय जा खो आं मिथिनानै मोननासै जेब बो जेबो ला थाबो खायासै आरो बेयो बिदिनो दैस्राङैनो जानानै थानायसै ओरैनो इसे एसेल' गथा गथा गावस्रा हांनानैल' थानायसै आरो बेफोरबायदि जेबबो लाथा गथाबो खाय आसै
अ अ अराव संबाथाय दै थादोंबाबो दै थादबाबो बिदि सिथुवेसना जायो आरोोना नोंथां
औ
जेनेबा दै - दै थादेरनो मोना आरो गाइखेरा गाइखेरफोराव दैया गोबाङैनो दंमोन खाना
औ औ मानो होनोब्ला जोंहा न'आवबो मोसौ गैया नालाय जोङो बायना बांसिनानो बायो नालाय दानाथ' बायनाय गाइखेर बिदि न'नि बायदि फियुर एकदमबार गाइखेर गोजा मोनला नालाय गोबां दै मिलायनानैसो बिसोरबो फाननाय जायो नालाय
औग
बेनि थाखायबो जानो हागौ आरो हानिदो नङा नालाय आं टिफिनावसो सोनानै दोनदोंमोन ना
औ -औ
बेनि थाखायनो जादोंबो जानो हानाय मोनथिनायाथ' ओरैनो मोनथिगौ आं हानिदोआवहाय साबसिन जायो होननानै
औ औ
अब्लाबो आङो बिदि हानि दोन दोआवहाय सोफेराखै बानायफेराखै आरो
अ
अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा गाइखेर दाखाखौ जोङो मानो थाखाय जानांगौ
मानि थाखाय जनांगौ होनोब्लाथाय जेनेबा देहानि थाखाय मोजां बेफोरो जेनेबा देहाफोरखौ जेनेबा सिङाव जेनेबा बिदिनो द थान्दा खामना होायो जेनेबा सिं सिं दि गुदुं ज जाना थानायफोरखौ थान्दा मोनजायो आरो ना
औ
आरो जेनेबा बा नोङो जेनेबा माबा मोनसे हेबि टाइपनि जेनेबा हजम जायो जाना होबाथाय
औ
जम जायै जाफ्लांदोंबाथाय नों नोंनि जानायखौ हजम खालामनो हायाखैब्लाथाय नोङो जेनेबा गाइखेर दाखाखौ एसे थबाबो जानानै होयोबा नों जेनेबा देहाखौ मोजां मोनो आरोना नोंथां
औ - औ रेजे मोनो आरोोना नों
औ औ हजम जायोब हजम जाहोयो
औ आरो बेयो जोंनि स्किननि थाखायबो औ आरो बे गाइखेर मखि औ स्किननि थाखायबो मोजां होननानै खोनानो मोनदों आङो आरो बे खौ जोङो गोलोम बोथोरावहाय बांसिन जायो आरोना नोंथां देहाखौ थान्दा खालामनो थाखाय
औ
औ अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै नामा
औ नोंथां जागोन
नोंथांनिसिम दिनै बे बे फोर खोथाखौ मोनथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिफ्रायबो मिथिना मोननानै गोजोननाय थाबाय
औ अब्ला दे होमबा नोंथांा
औ दे नोंथां
औ